ओं।
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों।
औ बे समाव जोंहा जोङो आरोबाव मोनसे से टपिकनि सायाव रायज्लायगोन ने नोंथां?
औ औ।
बे समाव जोङो ओरैनो बे लामाफोरनि सोमोन्दै जोङो दसे सावरायगोन नोंथांजों ओ जेनेबा जोंथ' दा नुबोगासिनो दङ मानोना सिगांनि ख्रुयै दा आथिखालाव जथेस्थ' माने जोङो बेबायदि सोलाय सोल' जानायफोरखौ जों नुबोबाय थादों। स' उननि समा बेनि सोमोन्दैनो आङो नोंथांनियाव आङो नोंथांनि ओमफ्राय एसे मिथिनो लुबैदों आरो दा नों नोंथांमोननि ओनसोलफोराव नोंथांमोननि जायगायाव दा बे लामानि ओ बेबस्थाफोरा माबायदि मानोना जोङो गोबां जायगायाव जथेस्थ थ' माने सोलायनायखौ नोदों आरो गोबां जायगायाव जायगा जायगा खना खनला माने दाबो माने जेबो जोङो देभल्प जानायखौ नुनो मोनाखै आरो। जायनि थाखै जायनि थाखाय गामियारि मानसिफोरा सुबुंफोरा जोबोद दाबो खस्थ'आव माने बै गोदो गोदायनि दिन बायदिनो जेनेबा बे लामाफोरनि थाखायनो दाबो जोबोद खस्थ खस्थ' मोनबोबाय थादों आरो। मानोना आं नुदों बेनिखायनो नोंथांनि सिगाङाव आङो फोरमायदों। बेनिखायनो दा नोंथांमोननि बिथिंबो बे जेनेबा बे लामाफोरा माबायदि दायो माने मोजां जाजोब्बाय डेभेलप जाबाय नामा माबायदि आं नोंथांनिफ्राय आं बेखौ एसे मिथिनो लुबैदों आरो नोंथांनिफ्राय।
उम। ओ नोंथांजों आङो लामानि सोमोन्दै ओ आंनि मिथिनायाव ओ आंनि बुजिनायाव जे आं बुजियो आं बेखौनो नोंथांजों सावरायनो सानदों‌। ओ लामा होनोब्लाथ' जोंनि ओनसोलावहाय जायगा लायै जायगा ओ देभलप जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों जेरै खनला-खनला जोङो ब्लेकटप सि-सि ब्लक ओ बिदिनो पाक्का आर सि-सि दालां जोङो बायदि बे लामाखौ जोङो खना-खनला दुब्लिथिं थांनायब्लाबो माथावरिब्लाबो जोङो देभलप जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों। बेराफारसेथिं जोङो जायगा लायै जायगा ओ एकस' बोसोरिया गामिब्लाबो ओ गोदोसोनानै थानाय बा ओ बिदि मोजां लामा गामि गोदोरब्लाबो एकस' बोसोर बारलायनाय गामिब्लाबो जोङो बिदि हाब्रु बायदि हाब्रु बाला लामा बायदि जों थाबायनायखौबो जों
लामायाथ' दानि जुगावहाय ओरैबायदि जोङो देभलप जानायखौ नुनो मोनदों होनब्लाबो जोङो मिथियो जेरै ओ जोंनि स्कुल थांनाय लामाफोर जेरै जोंनि मेन रडफोर बा बायदि दायो लामाया जिबायदि फिसा बे लामाखौ दायो गोदानै गोदान आरो गुवार लामाखौ लामा बनायनायखौबो जोङो नुनो मोनदों जे जोंनि थांनाय फैनाय हान्था मेलानि थाखाय ओ जोंनो मोजां सुबिदा होनायखौबो जोङो नुनो मोन्दों फारसेथिं जोङो आगोल जों बेबायदि जायगा लानानै जोङो गानो मोनाखै आरो
नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै साबरायनो
औ जागोन। थ' नोंथाङा जेनेबा नुुबाय बिदिनो जेनबा नोंथाङा फोरमायबाय नोंथांखौ हामबाय होनदों स' नोंगौ बिदिनो दाबो जायगा ल जायगा बिदिनो बिदिनो खनला खनला जेनेबा जथेस्थ' जेनेबा जों बादेभ्लफ जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो बेबायदिनो जायगा लै जायगा माने दाबो जोङो माने बेबायदि गामियारि ओनसोलफोराव जेनेबा खायसे बेबायदि जायगाफोराव जोङो। बेबायदि सोलायनायखौ बादेभ्लप जानायखौ जेनेबा दाबो नुनो मोनाखै आरो। जोंनि ओनसोलावबो जेनेबा सिगाङावहाय जथेस्थ' बे लामा लामाफोरा गाज्रिमोन आरोना जेराव जोङो जेनेबा न'निफ्राय ओंखारलांबानो दा बे दैज्लां बोथोर समाव एकदम जों हाब्रु गानानै थांनांगौ जायो आरो नाथाय दाबा नाथाय दाबा बेबायदि नंला आरो जोंनि ओनसोला। थारमाने जथेस्थ' सोलायनाय फैबाय। मा बेफोरो जों जेनेबा एकदम गासैखौबो लामाफोरखो बनायजोबाय आरो। दा बेनिखायनो लामा होनोब्ला मानो होना जोंना बे लामाया। जोंनो जोबोद गोनांथार मानोना जों जेनेबा आथिखालावथ' जेनेबा जोंहा बयहाबो बेबायदि मा जादों गारि मथरनि दिन जाबाय। जिहतु बे लामाफोरा जुदि जेनेबा मोजां जायोब्ला जों जि जायगायाव जेनेबा थांनो नागिरो बा थांनो ओंखारो बै जायगायाव जेनेबा जों लामाफोरा मोजां जायोब्ला दा जेनेबा बेयाव सहैनो हायो आरो नाथायबा जुदि लाम फोरानो जुदि खायलें खुलें हाखर हाला जुदि थायोब्ला जों जेनेबा जि समाव जेनेबा जोङो सहिनांगौ बै समाव जेनेबा जों लामा गाज्रिनि थाखायनो जेनेबा जों बै समाव जेनेबा सहैनाय नङा ज हागार मोनहैनाय नङाबो जानो हागार मानोना बे लामा गाज्रिनि थाखाय नाथाय दा जेनेबा बैफोरबादि नंला मानोना बे आथिखालनि जि जेनेबा जि राहा लादोंना बे राहा हाया जेनेबा जथेस्थ' जेनेबा बे डेभलप जानायखौ जोङो नुनो मोनबाय आरो नोंथां नाथाय बे डेभेलप जानायफोराव लाइ जेनेबा डेभलप जाबाय थादों नाथाय माखासे ओरैबायदि जायगाफोर दङ जि जायगाफोरावनोखि दाबो दाबो बै गोदोनि सम बायदिनो लामाफोरा मोजां नङा ओमफ्राय दा दा जेनेबा बे गथ'फोरा स्कुलाव थाङो दुइ मा बारनानै थांनांगौ ज जाबाय थादों दाबो दा बे आथिखालावबो माने बेफोरो जेनेबा ओरैबायदि उन गोग्लैसोना दङ आरो दाबो जेनेबा दडेभ्लप जानायखौ जेनेबा नुवाखै आरो जेनेबा मोनफ्रोमबो जायगाया नङा बे माने जायगा लै जायगा आरो ना। बेबायदि जेनेबा बिदेब्लब जायखौ जोङो ओ नुनो मोनगोन नुनो मोनगोन बाय थादों स' आसा खालामो आङो दा इयुनाव बेफोरबो जेनेबा बेफोरखौबो जेनेबा सरखारा जेनेबा राहा लागोन बा इयुननि जे जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेफोरखौ जेनेबा राहा लागोन बेखौनो बेब'स्था लागोन होन्नानै जेनेबा आं आसा खालामो आरो मानोना जों लामाया मोजां नङाब्लानो जेनेबा ओ जुदि खायफा जुदि जेनेबा गुबुन जायगानिफ्राय जुदि मानसिफोरा गोदान मोनसे जायगायाव जुदि बिस सोरो हाबनो नागिरबा बिसोरो फास टाइम मा नायो लामा खौसो नायो आरो ओमफ्राय बे लामा खो नायनानैनो जेनेबा बै माबानि ओनसोलनि केपासिटिखौ बिसोरो मोनथिनो हायो बे मानसिया जेनेबा बे गामिया बे ओनसोला बेसेबां देब्लब जादों बे लामाखो नायनानैनो जेनेबा हमनो हायो आरो नोंथां। जेनेबा जाबायदि खोनादों जाबायदि जेनेबा बुजिदों आं जेनेबा बेबायदि खोनादों आरो बिसोरो फास टाइम दा बे लामाखोसो नायगोन आरो लामाया जुदि मोजां ब्ला जेनेबा जेनेबा बिसोरो बिसोरनि साननाया जेनेबा एसे सोलायो आरो जेनेबा बा बे माबाया माबाफोरा दैदेनगिरिफ्रा थिगानु दङ बेबायदि जेनेबा साननाय फोरा फैयो आरो। नाथायबा जुदि बे लामाफोरानो जुदि जेनेबा मोजां नङाब्ला बिसोरो जेनेबा बिसोरो सानदों आरो बे बे ओनसोला बा बा बे एरियाया जे दाबो जेनेबा बे डेभलप जानो हायाखै आरो दाबो जेनेबा उन्दु गोग्लैसोना दङ होननानै जेनेबा बिदि सानना लायो आरो बेनिखायनो जेनेबा जोंनि बै लामाफोराबो जोंनि बे गामियारि जेनेबा एकदम फिथर फिथर ओनसोलाव थानाय लामाफोराबो जेनेबा मा जोंहा जेनेबा मोजां जानाया जोबोद गोनांथार आरो नोंथां। दै जोबोद गोनांथार बेनिखायनो जेनेबा जोंफोरनो बे जेनेबा बे राजा लामा बे-बेफोरखौ जेनेबा नायब्लाल' जाया। नाथाय जेनेबा जों बे गामियारि ओनसोल थासारिफोरखोबो जों जेनेबा नायनानै बे लामानि जेनेबा जि बेब'स्था जि राहा बिफोरखौ जेनेबा जोङो ओ जेनेबा लानाया मोजां जायो आरो नोंथां। मानोना लामाखौथ' जोंनो बै बैखौबो जेनेबा बे लामाखो जोंनो नांगौ जायो न नांगौ जायो न'निफ्राय अखारबानो जोंनो लामाखौ नांगो जायो। बेनिखायनो बे जों अराय सम थांलाय फैलाय खालामबाय थानाय थां आं थानाय लामाया जेनेबा अरायसम जुदि मोजां जायोब्ला जोंनि थाखायनो जोबोद मोजां जायो आरो। उम बेबायदि आरो। जेनेबा थिग बिदिनो बाइक सालायनायाव गारि सालायनायाव ना बा थाबायनायाव अ जेनेबा जों लामाफोरा जेनेबा मोजां बासो जेनेबा जों अखा हाबाबो जोंहा बे लामाफोरा जदि जेनेबा बेबायदि फिस ओ मारिनाय जायो। अब्ला बेदिनो बल्क जों जेनेबा बनायनाय जायोब्ला जेनेबा जों अखा हाब्लाबो जोंहा जेबो जेनेबा जिंगासिनांगौ गैया आरो मानोना हाब्रो गैया नाथाय जुदि जेनेबा बे ओरैनो बे हानि लामाबालाय जोंहा जेनेबा मा जायो एसे जेनेबा बहाबा जुदि थांनो ओंखारदोंब्ला, जेनेबा मोजाङै जेनेबा जों गाननानै जोमनानै मोजां ड्रेस गाननानै जों जेनेबा थांनो एसे जेनेबा असुबिदा जायो आरो मानोना लामाया हाब्रोखा। नाथायबा जुदि लामाफोरा जुदि फाखक्कानि लामा जायोब्ला जोंहा जेनेबा बे अखा हाब्लाबो बा बा अखा गारखांनायनि उनावबो जों जेनेबा आरम से बेबायदि जेनेबा गारियाव बा बाइकाफोराव जों आरामसे जेनेबा थांनानै थानो हायो आरो नोंथां बेबायदि आरो थ' बे लामानि सोमोन्दै आं नोंथांनो बेखौनो जेनेबा नोंथांनो फोरमायनानै आं बेयावनो जेनेबा दिन्थ'नो नागिरदों आरो नोंथां
औ औ जागोन नोंथां दे हामबायसै